हेल' औ। खोनादोंना?
हेलौ।
औ खोनादों ना?
ओं ओं खोनादों।
औ। अब्ला जोंहा मा ओ टपिका मागोनि सायाव सावरायनाय ना? माग
औ जायो औ औ सावराय जायो।
अब्ला मागो मागो दमासि होनब्लाथाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय बरनि मोनसे फोरबो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ मागो दमासिखौ जेनेबा जोंहा मागोनि एक से खालाराव फालिनाय जायो। बे मागोनि से खालारनि सानसे सिगां जे मोनायाव बेलागुरु जानाय जायो आरो सोरबाया रायजो राजाजों ज जायो आरो सोरबानिया जेनेबा गावनि लोगोफोरजों बा गुबुन न' नि न' नि मिलायनानै बिदि जायो आरो
बेलागुरखौ जेनेबा हराव बेलागुर जानानै जोंङो फुङावहा बेलागुरखौ सावो बे बेलागुर सावनायाव ओ ओ बेलागुर जाय सुबुङा सावगोन माने बियो फुङावनो रावबो सि सिखारै सायावनो माने दुगैस्रां लोबस्रां खालामनानै एसे फुजा होनानै खनबा बेलागुर न'खौ गिदिंनानै बेलागुर न'खौ सावनाय जायो।
औ औ
बिनि उनाव फुङावहाय जेनेबा न'खरनि बिगोमा बा बिमा बिबै बिसोर सिखारनानै माने न'नि ओंखाम संग्रा इसिं आरो न'मा ओ उन्दुग्रा न' बेवहाय खुन्दुं आवाजों खाथेनानै खाथेनाय जायो आरो सोंथेनाय जायो जायनि गेजेरजों जेनेबा न'खरनि खौसेथि लाखिनाय बा बेमार आजारनिफ्राय बारग'नाय बेखौ फोरमायो आरो फुङावनो गोबोरखिजों लिरथेनायबो जायो न'खौ। ओमफ्राय औ खायबाय थानाय गयखौहाय जिगाबजों बा जिगाब लथाजों खााथेनानै खानानै दो आरो बेनि उनाव गामियाव ओमफ्राय सोरनाबा सोरनाबा जेनेबा गासिबो गामिनिया एखे नङा जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन रोखोमै फालियो नङा होनबा मागो दमासिखौ
जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मा होनना बुङोब्ला जोंङो बर'फोरनि मोनसे माने जोबोद मख'जाथाव गोाथाव फोरबो होननानै जोंङो बुंनो हायो मागोखौ जायखौ माग मासावनो जोंङो फालिनाय जायो मागो दमासि होनो। जेरै बेयाव जोङो फिथा सौराय सावनानै जानाय जायो फिथा बानायनानै ओ। जेराव जोंङो ओ मा होनो बेखौ फिथा लावदुम खौ जोंङो बानायनानै जाया। मोनसे फोथायनाय दङ खि, फिथा लावदुम बानायना जायोबालायनो गं ओंखारो होननानै जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दं आरो। बेनिखायनो जोंङो बेखौ, जानाय जाया। आरो माग मासनि जोंङो गिबि सान फालिनो दंफांफोराव जे जाहाथे दंफांफोरा फिथाइ थाइथों होननानै जोङो, बेनाव औ फिसा बाहोनाय जायो जे नोंथांङा होननाय बायदिनो जिगाब बुन्था खाना होयो सोरबा सोरबा बिदिनो बायदिसिनाखौ खाथाबनानै होयो दंफाङाव। जाहाथे दंफाङा फिथाइ थायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो मोनसे। फोथायनाय दं बर'फोरनि गेजेराव जोङो बिनि गेजेरजों मोनसे जेरै फोरबोनि गेजेरजों जों मोनसे खौसेथि लाबो बोनो होना जानायखौ जोङो नुनो मोनो। जानाय लोंनाय। जमा जमा। जानाय आरो फिथा सौराय न' खाथिनिजों रानलायनानै आरो न'खर गिदिं गिदिं जोङो फिथा बिनानै जानाय बेफोर बेफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ जों लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ मागो दमासि होनबा होनबाथाय सौराय सौराइ एवनानै देनानै जानाय। आरो एन्थाब अनासि बिदिनो लारु सिथाव बायदि बायदि एवनानै जायो, फिथा लावदुमनि अनगायै माने गासैबो फिथाखौनो मागो दमासि फोरबोआव जानाय जायो। आरो बिदिनो गामियाव बा गामिनि फुजासालियाव बा अबावबा फुजा खेलायसालियावहा थांनानै जेनेबा आर'ज खालामनाय जायो, माग दाननि से सानखालि बेफोर हाबाफारिखौ मावजोबनाय जायो आरो, मागो दमासि होनबा थाय जेनेबा जोंना सानसेल'सो फालिनाय जायो नालाय औ से खालारनि सानसे सिगाङाव जोंहा ओ बेलागुर जानाय जायो औ बिनि उनावहाय माने फुजाफोरखौ फालि फालिनाय जायो आरो रुंसारि जालांनाय न'खरनि सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै औ फिथा सौराइ होनानै बिथांमोन खौ गाबज्रि बिथांमोननि मुङै माने गाबज्रिनानै फुजा होनाय जायो आरो गोथैसे बावनाय औ गोथैसे बावनाय जायो जाहाथे बिथांमोनाबो जेरावखि थाया माने ओ बे फुजा समाव हाय जेनेबा बिथांमोनखौ गोसो खांनाय महरै बेफोर फिसान थाफोरखौहा बाउनानै सोरबाया सा सोरबाया जौै एस एसे होनानै बावनाय जायो आरो जायनि जेजों जोङो माने औ बेफोर जोंनि औ गो मोनसे औ बेफोर जोंनि माने मोनसे ओ फोथायनाय फोथायनाय होन्नानै होनजागोन आरो जेनेबा थैनानै थांब्लाबो जे जोंनि गेजेराव बिथांमोना बै सानखालि नुजाफैयो बा बिथांमोननि मुङै बावनाय जायो बेनि गेजेरजों जोङो माने गोसोखांनाय जायो आरो न'खरनि सुबुंफोरखौ
औ बेफोर जों आगु सु बुंनो बावउनाया जोंनि माने बर'फोरनिल' नङा जेनेबा जोंनि ट्राइबेल हारिनिनो बे मोनसे माबा आरो फालिनाय फोथायनाय आरो जोंनो बे आगु सुबुंनो जों बावउनाया जेनेबा माबा मोनसे हाबा हु खा जाबाबोथ' जोङो बिसोरखौ गोसोखांनानै बावउग्रोयो बिसोरनो फुजा होग्रोयो बिसोर खौ गोसोखांग्रोयो बेफोरो जों जोंनि बर'नि अनगाबो जोङो बेखौ गुबुन हारियावबो नुनो मोनो। गुबुन ट्राइबेल हारियाव आरो बेनो मा होनो सेस्थरफोरखौ फालिनाय जेरै बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि बर' फोरनि गेजेरावथ' न'खर न'खर गासैबो माबा मोनसे हाबा हुखा जायोब्लानो जोङो बिसोरखौ गोसोखांग्रोयो बिसिनि थाखाय बिसोरखौ गाबज्रिगानै बि बिसोरनो जोङो फुजा बायदि खालामनानै जोङो बिसोरखौ बावउग्रोनायखौ जोङो गासैबोनि न'खराव नुनो मोना। जाहाथे बिसोर ओं जोंजों लोगोसे जाहाथे बिसोरबो रंजाफानो हाथों मोनजाफा फायो रंजाफायो बेफोरबायदि मोनसे फोथायनाय दं आरो जोंनि गेजेराव
औ नंगौ मागो दमा सि होनोबाथाय जेनेबा जोंनि बर' समाज बे मोनसे एंगार हायै बावनो हायै मोनसे फोरबो आरो औ जायखौ जोङो माने बयबो बै सानखालि जेनेबा गासैबो खाम खामानि दामानि दोनथ'नानै बै सानखालि रं ओ जानाय लोंनाय माने मागो दमासि होनबाथाय जोंहा फिथा एन्थाब जानायानो मोनसे गुबैसिन होननानै होन माने बैयावहाय जोङो बांद्राय जौ सेरेब बे बेखौ बाहाया आरो फिथा एन्थाबजोंनो जोङो आलासि ओ आरो माने जायनि न'खराव जि हायो माने बायदि बायदि रोखोम सावनेक बायदि जाग्रा मुवा बानायनाय बे जों नुनो मोनो आरो माने सौराय गुन्दैखौ थ' माने गासैबोबोनि बे न'खराव हा सो ओ एवनानै सो देनायखौ नुनो आरो न' खाथि खाथ जा गामियावनो जा माने जोङो फिथा एन्थाब जााथिंनाय बे हाबाफारिया जायो बै मागो दमासिफोरखौ नुनो मोनो गोदो गोदो जायनिफ्रायनो आजि आजौ मोननि समनि खायनो बेफोर सोलि नाय मोनसे नेमखान्थि होनजागोन आरो।
औ जेरै नोंथां होननाय बायदियैनो जोङो मागो दमासि समाव जोङो जायनिखि न'खराव थाङा मानो बयबो फिसा सौरायखौ जोंनो बर'ननानै होनायखौ जों मोनो आरो। गामिनि बा गुबुन गामिनिबाबो जायखि जाया जोङो न थांब्लानो जोङो बायदि रोख खोमनि फिथा सौराय जोङो मोनजाहैयो आरो बिसोरो माने बेजोंनो फिथा सौरायजोंनो जोंखौ सिबिनायखौ जोङो मोननो हायो जोंखौ माने आलासि सिबिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो फिथा सौराय जोंनो मानोना बे फिथा सौरायानो मागो दमासिनि गाहाय मोनसे जानाय मुवा आरो बेनिनो मोनसे सिनायथि आरो बेयो। बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि।
ओ माने जों जोंनिथिंजाय आरो मागो दमासि फोरबोनि बै से सान खालि माने फुजासालियाव बा खेराइ सालियाव थांनायब्ला फुजा खामनो थाङोब्ला न'खरनि फ्राय सुबुङानो थाङा मानो माने न' न'खराव माने मा मा फिथा एनथाब सावदों बेखौ लाङो आरो गासैबो न'खरनिफ्राय माने मोनफा मोनफा फिथा एनथाब लाबोनानै रायजोआव हा लाबोनानै ज'यै जायो आरो माने बे फिथा एन्थाब जानायनि गेजेर जों बे मागो दमासियाव माने गासै खौसेयै माने ओ बोसोरनि खनसे स्र मोखां नायस्रां स्रांनो ओ जो फिथा एन्थाब जानाय बेनि गेजेरजों माने खौसे बे फोरावहाय गुबुन फोरबोफोरावथ' बेबायदि फि एन्थाब जानाय जाया नालाय बै दुफावनो गासै फिथा एनथाबखौनो ज'यै लांनानै जानाय जायो आरो
औ दे होमब्ला जोंना समाबो जाबाय। हेल' औ दोनथ'नि दे औ।